हेलौ खोनादोंना नोंथां मा खालामदों नों था
आं ओरैनो दं नोंथां औ नंगौ नोंथां
आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जों दा जाग्रा मुवानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना
ओ सावरायनो हागोन नोंथां
गोबां मिथिखायो जेरै जोङो जिंखा काख्रेल पथल बेफोर मैगंखौथ' जोङो बांसिन दैज्लां बोथोरावनो गायनाय जायो नंगौना
औ नंगौ नों
आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै थास' जोंथ' थास'नि गाससिबो अंग'खौनो जानाय जायो जेरै जोङ थास'नि बिलाइ थास'नि बेद दर थास'नि आथिं थास'नि बिथ' थास' बिबार जों गासिखौबो जानाय जा जायो नोंथाङाबो एसे फो फोरमायना होदो जाग्रा मुवानि सायाव
अ नोंथां जोंनि ओनसो सोलाव जाग्रा मैगं थाइगं बे
ओ मुंफोरखौ बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव मोननै रोखोम खोमनि आबादखौ मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव नोंथां। दैज्लां बोथ थोराव मावनाय मैगं थाइगं आरो मेसें बोथोराव मावनाय मैगं थाइगं ओ मेसें बोथोराव मावनाय मैगं थाइगंनि मुं बुङोबा नोंथां ओ फार्सआवनो न'खराव जानो थाखाय बाहायनाय मैगंफ्रा लाफा लाइ
नंगौ
बान्दा कपि, अलकपि ओ बैफोरखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय मैगं होनोब्ला खुमब्रा जिंखा, बहल आरो खांख्रिख'ला ओ फाथो मै था मैथा बांगाल ओ बैफोरखौ ओ जोगोनार बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथां नाथाय नोंथां उम बेनि गेजेरावहायनो ओ दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं खुमब्रा आरो ओ खुमब्रा आरो हांसो बेदर बेखौ ओ नोंसिनि ओनसोलावबो जायो जानो हागौ नोंथां अओ नोंथांमोननि ओनसोलाव खुमब्रा बा हांसो सोखौ ओ माबोरै संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जोङो खुमब्रानि बिगुरखौ जिरना लाग्रोयो आरो बेनि सिङाव थानाय बेगरखौ जों गारनानै लाग्रोयो। गारखांना जों मोजाङै दैजों सुनाय जायो खुमब्राखौ। ओ बेनि उनाव जोङो हांसो बेदर खौबो गोदानानै ओ जोङो गिबियाव एवफ्रामग्रोयो हांसोखौ। ओ एवफ्रामनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जोङो खुरै बा जोङो थोरसियाव दोननाय जाथ'यो। ओ बिनि उनाव जोङो खुमब्रा बेखौ जोङो थावजों एसे एवना लाग्रोयो। थानायनि उनाव जेब्ला खुमब्राया रबगोन अब्ला जों हांसो बेदरखौ एव होद्लानानै जोङो एरना होयो बेबायदिनो हांसोजों खुमब्राजों एसे रबबा जोङो दै होना होयो। बिदिनो जोङो बायदिसिना रो रोखोमनि मस्लाफोर होनाय जायो। होखांना जोङो जेब्ला गो गोदौवो अह गोदौवो गोदौखांनानै जेब्ला रेबजोबो अब्ला दैया रानो जेब्ला रानखांनानै जोङो बेखौ खांनानै जोङो जेब्ला गुसु जायो अब्ला जानाय जायो।
नंगौना नोंथां ओ हांसो हांसो बेदर खौ जोखौ जायोब्ला बा जोलाखौ जायोब्ला खुमब्राजों उम हांसो बेदरखौ जोखौ जायोब्ला ना जोलाखौ जायोब्ला गोथावसिन जायो होननानै नोंथाङा
ओ जोंनि जिला गोथाव जायोब्ला गोथावसिन जायो होननानै आं सानो नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव हां सो जों जाग्रा खुमब्राखौ मोनबेसे जातनि खुमब्राखौ मोननाय जायो नोंथां?
जोंनिखिथ' मोनसे जादखौल' मोननाय जायो नोंथां।
नोंथाङा जोसा खुमब्रा होनायखौ खोनाफेरबाय ना।
खोनाफेराखै नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खुमब्राखौ गायनायानो जाया नुनायानो जाया।
अ नंगौना नोंथां।
नंगौ।
हांसो जोला आरो खुमब्रा जोसाजों संङोब्ला बांसिन गोथावसिन सि जानायखौ आं नुदों नोंथां जोंनि आरो फ्राय न'खरावनो जोंनि ओनसोलाव जोसा खुमब्राखौ जायो। बेखिनिनो। ओ नोंथांङाबो आंजों बर'नि जायखिजाया दोरोंङारि जानाय मोनसे ओ ओंख्रिनि सायाव सावरायहरनो बा सोंनो ओ
हागोन नोंथां हागोन ओ जेरै ओ जोंथ' अनला होनोब्लाथ' जों मिथिखायो बेयो ओ जोंनि बर'नि हाबाफोराव जों होनाय जायो। ओ नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नों हागोन नोंथां। ओ अनला होनोब्ला सिगांङावनो बर' आइजोफोरा अनलाखौ संनानै जाबोदों होननानै बुंनो हायो नोंथां नाथाय आथिखालाव बो बर' आइजोफ्रा ओ मानलि बा मास मोनसेयाव खनै बा खनथाम अनला खौ संनानै जानायखौ ओ जोंनि ओनसोलाव नुयो। फ्राय ओ अनला ओं ख्रिखौ ओ सिगांङावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय सिगांङावनो आलुवा बा लकेल माइरंनि गोनांथि जायो। जायखौ से घण्टासो सि गां दैयाव सोमना दोननानै बेखौ ओ उवाल बा थफसि ओ बा दिंखि बा ग्राइन्दार आथिखालाव ग्राइन्दारावबो अनला गुन्दैखौ देनाय नुनो मोनसै। औ नंगौ नोंथां ओ आरो सिगां अनलाखौ ओं जि खिजाया मैगं ओ दाथ' दैलां बोथ थोर नंङा होमबा नोंथां? बे दैलां बोथोराव मेवाइ मोननाय जायो। मेवाइजों अनला खौ संङोब्ला सिगां मेवायखौ ओ बारिनिफ्राय दानना लाबोनानै बिनि बिगुरखौ जिरनानै ओ बेखौ थाव एसे होनानै एवफ्रामो आरो बेनि उनावहाय दै होनानै गोदौवोब्ला देनानानै लानाय अनला गुन्दैखौ दैजों गलायनानै गोदौफुनाय समावहाय मेवा गोदौफुनाय समावहाय हरनायखौ नुनो मोनो। आरो बे समावहाय नंगौ नोंथां ओ बे समावहाय ओ जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोथायनाय दं अन अनला ओंख्रियाव अन गुन्दैखौ ओ गोरानै हरोब्ला अनलाया फिथर जायो होननानै बिनिखायनो अनला संनाय समाव अन गुन्दैखौ गोथाङैनो हरनाय जाया। बा गोरानैनो हरनाय जाया। ओ बेखौ दैजों मज्लायनानै हरनाय जायो। गोदौफुनाय ओ मेवा-मेवा-मेवा संनाय गद गोदौफुनाय ओंख्रियाव बेबायदिनो से घण्टासो बा ब्रैजिबा मिनिटसो अनला ओंख्रि खौ संनाय जायो। बेवहाय गोथाव जाहोनो थाखाय नांगौ बिबांनि खारदैखौबो होनायखौ ओ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
खारदै होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव नोंथां ओ मोनथाम रोखोमनि मुवाफोरजों बानायनायखौ नुनो मोनो फास्टावनो बारियाव थानाय थालिर फस्ला बिफांफोरखौ बा दंफांफोरखौ दानफायनानै बेखौ से माससो बा नै माससोनि गेजेराव फोराननानै अर सावनानै बिनि हांगारखौ ओ फिथा महराव ओ दायो आरो जेब्लानो नांगौ जानाय ख्रि ओ नांग्रो जानाय ओंख्रियाव होनो थाखाय बेखौ दैयाव दै होनानै फसरनाय जायो आरो गुबुन फारसेया जाबाय सबाइनि साख्रि जेब्ला सबायखौ मारा होखांनानै ओ मोनो बे साख्रिखौ सावनानै बानायनाय जायो आरो गुबुन फारसेया सिबिंनि थारा बे सिबिंनि थाराजोंबो ओ खारदैखौ बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो अनला ओंख्रि खौ ओ खारदै होखांनायनि उनावहाय बाजारनिफ्राय मोननाय मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर हाइजें बैफोरखौ होनानै आरो उनावहाय मगाद दुन्जिया होनायखौ ओ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रिया गोथाव महर ओ जानायखौ बा जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां ओ आरो आं सोंबावनो सानदोंमोन अनला ओंख्रिजों जों मा बेदरखौ जायोब्ला बांसिन थावनायसि दिनमाने नोंथाङा एसे फोरमाय ह
अ आंनि आंनि मिथिनायाव अनला ओंख्रिखौ ओ ननि लकेल दाउजों जायोब्ला गोथावसिन जायो होननानै आं मिथियो बेनि अनगायैबो अमा गोरानजोंबो गोथाव जायो आरो जोंनि ओनसोलाव जायखिजाया हाग्रानि मैगं ओ मैथ्रु बिबार, मैथ्रु बिरबार मैथ्रु बिलाइ गोरलै आरो फाथो गोरान बेखौ सिफ्रुनानै अनला संनाय ओ आरो खुमब्रा गोरलै बैफोरबायदि मैगंफोरजों ओं अनला ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो गोथावबो जायो नोंथां ओ बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रि थां संनाय टाइमाव ओ खारदै बाहायगोन ना बाहाया नों
बाहायो नोंथां बाहायो जोंनियाव मोनसे जाथनिल खारै बाहायनायखौ नुनो मोनो नो ओ जोङो थालिर फस्ला बा ओ थालिरनि मादाखौ जोङो दानना लाबनानै जोङो ओ सान्दुंङाव फोरानग्रोयो ओ जेब्ला रानो अब्ला ओ बेखौ जोङो सावो सावखांनानै बेनि गुन्दै जानायखौ जोङो ओ भयामफोराव सोनानै जों बेखौ सोरनायखौ जों नुनाय मोनो
नोंगौ नोंथां रो नोंथांमोननि ओ सोलाव ओ साम' बा सबाइ बे साम बा सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो नोंथाङा ओ सुंद यै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ गिबियाव साम'नि बिखब दङ बेखौ जों गारग्रोना लायो बेनिफ्राय जोङो ओ सामनि ओ एब सामनि ओ बिजौ दङ बि बिजौखौ जोङो दानसनाय जायो ओ दानसखांनानै ओ जोङो बे खौ ओ दैजों मोजाङै हो हुग्रोना लायो जिनोर ओंखारजासे सामनि फ्राय जेसे गाज्रि जिनिर दङ बेखौ जोङो ओ हुग्रोना लाजोबो हुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सारायाव एवनाय जायो ओ दसे समाय एवखांनानै जोङो बेखौ ओ दोनथयो दोनथनानै जोङो आरो जोङो सबाइखौ रुग्रोना लायो ओ रुखांनायनि उनाव जेब्ला सबाइनिफ्राय बिखब ओंखारगोन बे बिखबखौ गारो बेबायदिनो जेब्ला सबाया रुइगोन अब्ला जों बेयाव खारै होगोन खारै होखांना जोङो बायदि रोखोमनि मस्ला होगोन आरो जों बानलु होगोन सामब्राम गुफुर हाइजें होयो आरो बेबायदिनो जोङो संख्रि बानलु बेबायदि होयो बेबायदिनो दसे जेब्ला सबाया गोदौवो अब्ला जों साम खौ होयो बेबायदिनो जोङो साम होखांना जों आधा घन्टा सो थानानै जोङो थामजि मिनिटसो थानानै जोङो ओ खांनाय जायो
नंगौना नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मोनबेसे जातनि साम'फोर मोननाय जायो?
जोंनियाव मोननै गो जातनि मोननाय जायो ओ मोनसेया साम' लादाय आरो मोनसेया साम' गोलाव होनो
अ नंगौना साम' लादायखौ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आ आइटेमै बानायनाय जायो बा संनाय जायो?
ओ जोंनियावथ' मैथाजों जानाय जायो बांसिन
बिखौबैनो जानाय जायो नामा?
नङा नोंथां ओ जोङो बिखब खौ गारो ओ बिनिफ्राय साम'निफ्राय मोननाय मेलेम होननानै बुङो बेखौ जोङो जानाय जायो मै थाजों औ मैथा बाथोन खालामनानै जानाय जायो
नंगना नोंथां
नंगौ
अ बेखिनियावनो होनब्ला सावरायनायखौ दोन्थ'नोसैै नामा जों
ओ जागोन नोंथां